औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादोंथाय ने
गिबि गिबियावनो नोंथांखौ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासे हरगोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलिइनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो ना नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा दा मा खालामनानै दोङो नोंथां
अ आं दा आंथ' दा नोंथां ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजावहाय ए नाखौ माबोरैहाय गुरो बा जोङो नाफामखौ माबोरै बानायो बेनि बागै नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों गिबियावनो जोंनि बर' समाजावहाय नाखौ माबोरै गुरो बा जोङो नाफामखौ माबोरैहाय बानायो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायग्रोनोसै नामा नोंथां
औ जागोन द अब्ला नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोङो गिबियावनो नाफाम बानायनायनि बागै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमाय फोरनानै होनोसै आरोोना नोंथां जो बर' समाजावहाय नाफाम होनोब्ला जोंना जोबोद बर' सुबुंफोरा मोजां मोनो आरोना नोंथां बे नाफामखौहाय जोङो दैज्लां समायाव बानायनाय जायो आरोना नोंथां जेब्लाना जोङो नानि अफार जायोबा जोङो दैज्लां बोथोराव नाया गोबां ओंखारो नङा होमबा नों बे नाजाहर जाह थांनाय समाव जोङो जेब्ला सानानै गोबां ना मोनगोन अब्लाना जोङो बे नाखौहाय नाफाम बानायनाय जायो आरो ना नोंथां नाफाम सङोबालनो जोंना बर' सुबुंफोराहाय ओ खाथि खालानिफोरा जोंना मोनथिजोबखायोलायनो नोंथां जेरैहाय जोङो ना फाम संनो लादोंबोला गासैबो खाथि खालानि न'फोरावहाय मोनामनाया थांजोबखायो आरो ना नोंथां बेनि जाहोनावनो जोंना खाथि खाथि खालानि सुबुंफोराहाय नाफाम संदों होननानै मिथिखायो आरोना नोंथां। बे नाफामा जोंनिया बर' समाजावहाय गोजौ थाखोआव जोंना भारत सरखारजोंहाय जि आइटेक बो मोनजाबाय आरोना नों बेयो जोंनि बर'निनो जाग्रा आदार होननानै। बा जोङो बेखौ गुबुन हारिफोराबो जाजायो होननानै सिनायथि मोनबाय आरोना नों थां बेबायदिनो जोङो दाफांखौ माबोरैहाय बानायनो होनोब्ला जेब्ला जोंना दैज्लां सम फैगोन बा जोङो ओ नानि गोबां नाफोर मोनगोन अब्लाना जों गिबियावनो ना हमनानै लायनानै गिबियाव सान्दुंआव फोरानग्रोनानै लानांगोन सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनाव जोङो मोदोमनायनि थाखाय अराव ओ दसे खमाय समनि थाखाय जोङो फोरानो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय ओ जोङो बे ना खौहाय जोंना जे थास' दुदालि होनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ बे थास' दुदालि गोसोम बा गुफुर बेनि गांखंखौ होनानै जोङो ओ ना गोरानजों जमानो उवालाव देनाय जायो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना गोदो गोदायथ' बेबायदि उनग्रा मेसिन गैयामोन नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोङो बे खौ उवालावसो देयोमोन आरो ना नों थां उवालाव देनानै जोङो बेखौहाय दोखो दोखो फोदेनानै जेबब्लायो गिसि जागोन अब्लानो जोङो बेखौहाय औवानि हासुं बानायगोन बा जोङो बेबायदिनोहाय मा होनगोन बेखौ बयामाव सोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां नार सोनार सोनो सोनानै दोननानै बेयाव जिस्रि गांसे होनानै थेमाखौ मोजांनो खाथेनाय जायो बा जोङो औवानि हासुङावहाय जेरै थालिर बिलाइ बा जोङो माखासे जस्रिफोरखौ गोरानो खाथेनानै बेयाव बा जोङो हा सिङाव फबना दोननायखौ नुनो मोनो बा जोङो बेबायदिनोहाय ओ माखासे मोजां जायगायाव जोङो दोनो जेरैहाय बेयाव बार हाबनो हायि बायदि बा जोङो माखासे थाम्फैफोरा हाबनानै दैनो हायि बायदिनो जोंना मोजाङै दोननाय जायो आरोना नों थां बेबायदिनोहाय जोंना बर' समाजाव ओ नाफामखौ बानायनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ना गुरनाय ना गुरनाय होनोब्लाथ' जोंना बर' सुबुंफोराहाय जोबोद मोजां मोनो ना गुरनो नङा होमबा नोंथां? जेरै मिथिंगाया नो सोरजिनाय ना बे नाखौहाय जोंना बर' सुबुंफोरा जेब्लाना दैज्लां बोथोर सफैगोन अब्लाना जोङो गुरो बा जोङो बेबायदिनो मेसें बोथोरावबो दैमा बिलोफोरावहाय नाया थायो नङा होमबा नोंथां? औ बे नाखौबो जोंना गुरनानै लायनानै बोथिसे संना जाफैयो आरोना नोंथां। बे नाखौहाय जोंना बर' सुबुंफोराहाय गोबां रोखोमै गुरनानै जायो जेरैहाय जोंना बर' आयजो जोफोरा जेखाइ जेंगाय बा बिदिनो खबाइ लानानै गुरनो गुरनानै लायो बा जोङो हौवा माहारिफोराहाय जेरै जोंना दङ सेन खखा बायदिसिना खौ जोङो हौवा माहारिफोरा सानानै ना खौलायो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना दैमा बिलोफोराव गोदोराव जोंना सारनो थाखाय आस्रा जे बे आस्रा जेखौबो ओ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां जोंनि बर' समाजनि ओ हौवा मानसिफोरखौहाय हौवा सुबुंफोरखौ बेनि उनावहाय जोंना ओ लाङि बे लाङि जेखौबो जोंना लाङो ओ लायनानै जिं साहैयो आरोना नोंथां बेबायदिनो गोबां रोखोमै जोंना ओ नाखौ साननानै बा जोङो गुरनानै जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोंनो दैमा बिलोफोरावहाय बोरसि बे बोरसि बानायनानैबो जोंना ओ नाखौ गुरनानै जायो आरो ना नोंथां जेरै जोङो नाखौ गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै जोंनि बर' र'निनो दोरोङारि ओंख्रि मैथा अनलाफोरदों बा जोङो माखासे मुवा बेसादफोरजों नाखौ जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना औवा मेवाइआ आसार बे मेवा आसारजोंबो जोंना नाखौ बर' सुबुंफोराहाय जोबोर मोजाङैनो जानो गोथाव मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना बर' सुबुंफोरा ओ दैज्लां बोथोर सफैब्ला गाव गावसोरनो न'आव बोथिसे जानो थाखाय गुरनानै लायनानै संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां जोंनि बर' सुबुं फोराहाय नाखौ माबोरैहाय गुरो बा जोङो नाफामखौ माबोरैहाय बानायो
औ हागोन अब्ला नोंथां ओ अब्ला आं फोरमायनो आखायाव लानोसै एर नोंथां
औ ओ नोंथासो जि बुंलांबाय नङा होमबा जों जि गिबियाव नाफाम बानायनो नानि गोनांथि जायो आरो नोंथां
औ जायखौ जोङो हाथाय एबा ओ खाथि खालानि दैमा एबा बिलोफोराव जोङो गुरनानै लायो आरो नोंथां दिनि जोङो जि मोननाय ना बेनिफ्राय जोङो एसे ना फिसा जेब्ला बे ओ आसिसे जखन एबा आसिसे नि समान बिस्सिम बिसिम नाखौ जोङो ओ जो थुबुर खालामनानै लायो आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
आरो बिब्दिनो नोंथाङासो बुंनाय बायसा जोंहा ओ नाखौ जोंहा जे मोदोम होनो थाखाय जोङो अराव होनाय जायो नालाय नोंथां औ बिब्दिनो जोङो ओ खायफाखौ सानदुंङावबो ओ साननै एबा सानथामालासै फोराननानै दोननायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बिब्दिनो जोंहाथ' नाफामबानायना जा मोनसे जिराद नांबगौ बेनो जाबाय जोंहा जि बे थास' गोसोमनि जि बुग्ला आरो नां माने देन्थाब बेखौ जोङो नांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ
बिनि उनाव जोंहा बेखौ नोंथाङासो दहय बुंलांनाय बायदि जोंहा उवाल एबा दिंखियाव जोंहा देनाय जायो आरो नोंथां।
औ-औ
बिब्दिनो बिनि उनाव जों बेखौ जेब्ला बे नाफामा ओ नोंथाङानो बुंनाय बायदि जेब्ला बे नाफामा जेब्ला सिदोब एबा गसि हां जागोन जों बेखौ औवा हासुं एबा बाय ओ भ'याम बायदियावसोना दोंगोन आरो ना नोंथां औ बिदिनो जोङो बिब्दिनो जोङो नारासो नासो सोनाय उनाव जोङो बेयाव जे औवा नि हासुं एबा भयाम बेनि खुगायाव जोङो ओ गिबियाव थालिथ बिलाइखौ जोङो ओ मोजाङै नाथुमनानै गोरा बाननानै जों बेखौ बेनि औवा खुगा औवानि हासुनि खुगा एबा भयामनि खुगायाव जोङो होथेनाय जायो आरो नोंथां। जोङो जाहाथे बेनिफ्राय जि बार एबा मोनामनाया। जाहाथे ओंखारनो मोना बेनि थाखाय ओ खायफाया नोंथां बुंनाय बिदिनो खायफाया हिस्रि होननानै खाथियो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथा।
आरो खायफाया ओ माने हाखौ लिदथेनाय दो लिदथेना दोननाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ-औ
औ-औ बिब्दिनो जोङो बेबायदिनो जों बिदि लथिया दोननाय जि जिन-जिगिनिथि जि नाफाम बेखौ जोङो ओ खायफाया ओ नमा न'नि खना जाय एबा खायफाया हा सिङाव फबना दोननायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बिब्दिनो जोङो बे औवा हासुं एबा फोरामखौ जोङो दान मोनथाम एबा मोनब्रै उनाव जोङो बेखौ फिन खेबसेबाव बोखांफिननानै जों बेखौ ओ औवा हासुं बा फोआन बेजों बहनाय
औ-औ
औ बेखौ बहननानै जोङो बेखौ ओ फिन आरो खेबसेयाव एवफिननाय जायो आरो नोंथां। औ बेनि उनाव आं बेखौ ओ दुलुर एबा दाब्ला महरनि एबा फिथा महरनि बानना जोङो बेखौ ओ मो थख' थख' एबा मोनसे मोनसे बानना दोननाय जाया नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अ आरो जोंहा थास' गोसोमनि देन फिथा एबा बुग्रा मोनाबा जोंहा नाफामखौ खुमब्राजोंबो बाननाय नुयो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ आरो थिग बेबायदनो नोंथांसो नोंथाङानो बुंलांनाय बायदि जे जोंनि जे ओ ना गुनायसै बर' माहारिनि ना गुरनाय आर ना नोंथां बेखौ माने गोदोनि ओ आबै आबौमोननिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिया गुरफोनानै एबा खुर सोलिबोगासिनोनो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ।
नाथाय दा आथिखाल मुगायावसो जोंनि जि ना गुरनाय हुदा एबा जे हाबा बेफोरो गोबाङानो खमायलांनो हमबाय आरो ना थां मानो होनब्ला आथिखाल एबा गोदो जोंहा जे गोजोर गोदोर जि नोगोर एबा सोहोर गैयामोन नालाय नोंथां।
औ
औ जायनि जाहोनाव गोबां गामियावनो ना गुरोमोन आरो नोंथां। आरो गोदोर गोदोर सोहोर एबा नोगोर जानायनि जाउनाव जोंहा जि नोगोरनि था थागिरि सुबुंफोर एबा आजि थांमोना ना गुरनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
खालि गामि ओनसोलावल' गुरनायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
थांङानो बुंनाय बायदि जोंनो गिबियावनो ना गुरनो जोंनो जेखाइ नांगौ जायजों जों गुद आरो जोंनो जेंगायबो नांगौ जायो आरो नोंथां। आरो जोङो ना लानो जोङो खबाइया गोनांथार।
नोंगौ नोंथां औ।
औ बेबायदि नोंथाङा बुंनाय जोंना औ हौवा मानसिफोर एबा हौवा माहारिफोरनि थाखाय जोंनो ना गुरनो थाखाय जोंनो ख'खा सेन बायदि नांगौ जायो आरो नों औ जोंहा जि बिलो एबा जे हाखर एबा गुवार गुवार जायगायाव जोंहा ना सानो थाखाय जोंहा आस्रा जे एबा लांङि बायदि नांगौ जायो नालाय नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ जोङो आस्रा जेखौ जोङो ओ न'आवबो हेबनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
नाथाय जोंहा लांङि जिखौ आंनि बायदिब्ला आंङो ओ दासिम रावखौबो लाङि जेखौ न'फोराव हेबनाय नुनो मोनाखै आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मानो होनबा जोङो लाङि जेखौ बांसिनानो ओ हाथाय एबा बाजारनिफ्राय जोंहा बायना लाबो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ बिब्दिनो जोंहा जे औ।
औ बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों थां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों नोंथां।